हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां मा खालायगासिनो दङ?
लोगोफोरजों जिरायनानैनो दं।
औ मोनानि जामुंफोर जाबायमोन नामा नोंथां?
दा दा जाथ'नाय जायाखै नै दा दसे उनाव जासिगोन।
औ आ नोंथाङा होमब्ला दसे फ्रिब्ला मोनसे आयदा नि सायाव जों फंनैसो सावरायलायनो हागोन नामा?
दे सावरायजागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला जोंहा ओ मा होनो मेन आयदायानो जाहैबाय जोंना ओ मिथिंगायारि सम्पद जाय मिथिंगायारि सम्पदा जों माने सुबुं माहारिखौ गोदोनिफ्रायनो गोबां मदद होनायखौ माने जों नु बोदों आरोना नोंथां दा बेबायदिनो माने मि थिंगायारि सम्पदा जों सुबुं माहारिजों माबायदि सोमोन्दो दङ आरो गोदोनिफ्रायनो जों सुबुंफोरखौ माबायदि मदद होबोदों आरो जों मिथिंगाखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ दा नोंथाङा बैफोरनि सायाव सायाव ओ नोंथांनि मोनदांथि बायदियै फंनैसो आंनो माने फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दा हागोन आङो बेनि सायाव दा जोंनि सुबुं माहारियाबो माने मिथिंगानि मोनसे बाहागो नङा
नोंगौ नोंथां।
औ दा बे मिथिंगानि बाहाग जोंनि थांनाय राहा बेखौ मिथिंगायानो जगायनानै होदों होननानै जोङो बुंना ओ बुङोब्लाबो माने जेबो
थिंबि बे बिथिङावनो सब मिथिंगानिनो बाहागो जेरैबादि जों बायदिसिना मैगं थाइगंआनो होन फिथाइ सामथाइ जानायानो होन बायदिसिना बिफां लाइ फांनिफ्राय जेरैबायदि जोङो मदद मोनो । बैफोर मददफोरा गासै मिथिंगानि होनाय होननानै बुंनो हायो आरो‌।
उम नोंगौ नोंथां।
औ दा बे बिथिङावनो जेनेबा मिथिंगाया माबायदि जोंखौ हेफाजाब होदों होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै जों बुंनो हायो दैमा मोनसे हमनानै ला
औ।
दैमा मोनसे हमनानै दैमाया जोंखौ माबायदि हेफाजाब खालामगोन दैमाया जोंनो दै होयो दै होनानै माने बे दैखौ जोङो आबाद फोथाराव सोनानै माने जोङो आबादखौ माने मोजां खालामनानै माने दै होनानै जोङो जेरैबायदि दैनि गोनांथि बेफोरबायदि होनानै जोङो आबादखौ मावनो हायो । दा आबादाव माने गुबै दैनि गोनांथि जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा माइ आबाद माइ आबादाव जोंहा दै नङाब्लानो जाखाया । आरो माइ आबादानो जोंनि मोनसे गाहाय जामुं होननानै जों बुंनो हायो। बेनिखायनो बे दैमायाबो थारमाने जोंनि ओ थांना थानायनि राहायाव गोबां हेफाजाब होदों बे दैमानिफ्रायनो जोंहा गोबां ना बायदिसिना हमनानै गोबां न'खरा माने गावनि न'खरखौ सालायनायखौ जोङो नु नो हादों नङा होमब्ला?
नोंगौ।
दा बेफोरबायदिनो बाला अन्थाइ बेफोरखौबो मिथिंगानि मोनसे अनफाब बाहागो बे मिथिंगानि मोनफा मोनफा बागुर जोंङो बायदिसिना फाननानै माने न' बां लुनानै बेफोरबायदिनो जोंङो गावनि माने
सान्दुं बार बार अखा बेफोर बारहुंखा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंङो न' अनु बायदिसिना लुनानै माने जोंङो आ थानो एबा आ हादों आरो आरो मिथिंगाया बेबायदिनो जोंखो हेफाजाब होदों आरो
उ नंगौ
जेरैबायदि फिथाइ सामथायाइ हमना ला नोंथां दा फिथाइ सामथायाइ बुङोब्ला जोंङो फिथाइ सामथाय जायाब्लानो जोंनि देहाया गोख्रों जाया होननानै जोंङो बुंनो हायो आरो
औ
फिथाइ सामथाया माने जोंनि देहायाव गोबां बिथिंनि माने ओ ओ भिटामिन बायदिसिनाखौ माने आम होनानै जोंनि गोहोखौ माने जोंनि जि थांनानै थानायनि थानायाव ना गोनांथि जानाय माने गोहोखौ माने जगायनानै होयो आरो ।
उम
फिथाइ सामथायाइयाबो बेफोरबायदिनो
मिथिंगानि बाहागो बे मिथिंगाया बेबायदिनो जोंखौ डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलियै माने ओ जोंखौओ जोंखौ बे मुलुगाव माने थांना थानायाव माने मिथिंगाया हेफ हेफाजाब होदों होननानै बुंनो हायो दा जेरैबायदि अखा नङा होनब्ला नोंथां
उम उम
अखा गैयाब्लाथ' जोंहा बे बुहुमा गासैबो जेनेबा रानस्राव जालांजोबबो नङा होनबा बेबायदिनो मिथिंगाया अखा होनानै माने जोंनि सुबुं माहारिखौ डाइरेक्टलि माने हेफाजाब खालामदों आरो जोंखौ माने थांना थानायाव हेफाजाब खालामदों आरो
औ
थिग बेबायदिनो माखासे जोंनि मिथिंगानि नेमखान्थि जेरैबायाददि जोंहा जै बेखौ मिथिगोना नोंङो फुडसेेन होनोदि जोंङो जेनेबा मा होनो एम्बौखौ एम्बुआ गुमाखौ जायो एम्बौखौ जिबौआ जायो जिबौखौ सिलाया जायो बेफोरबायदि मोनफा मोनफा सेन रिएकसन
औ औ औ
बेयाव माने बेबो मिथिंगानि मोनसे नेमखान्थि
नोंगं नोंगौ नोंगौ नोंथां
बे नेमखान्थियाव मिथिंगाया बेफोरबायदि नेमखान्थियाव खालामामोनब्ला जोंहा बे बुहुमाव बाबेबा मोनसे बिथिङा माने जोबस्रांलांगौमोन नङाब्ला बबेबा मोनसेया माने बाराद्राय जानानै जोंनि सुबुं माहारिखौ माने धंस' खालामगौमोन आरो बेबायदिनो मिथिंगाया जोंखौ बेबायदि माने गासैखिबो माने मिलायनानै मिथिंगाया जोंखौ बे मुलुगाव थांना थानो थाखाय हेफाजाब खालामदों आरो
नोंगौ
हमनाला जोङो बुंनो थाङोबा हमनाला जोङो बे जोंनि मै बायदिसि खोनाखौनो बुङो बे मै बायदिसिनायाल' दोङो जेनेबा मोसाया गैया जायबा बेदर जाग्रा जिब गैया बे जुदि बेदर जाग्रा जिबा गैयामोनब्ला बे मैफोरा बाराद्राय जानानै माने जोंनि आबाद फसल बायदिसिना बिथिङाव माने जोंखौ गोबां माने खहा खालामनानै जोंखौ संसार जानायाव माने ओ हेंथा लाबोगौमोन। थिग बेबायदिनो मोसाया जानानै मैखौ खम जानायनि माने बुरजा जानायनिफ्राय खम खालामनानै माने मिथिंगा माने मिथिंगाखौ माने जों संसार जा माने मिथिंगाया बेबायदि नेम खान्थि खालामनानै माने जों हेफाजाब होदों होननानै बुंनो हायो आरो दा बे बिथिं थिङावनो नोंथांनिफ्राय आङो मिथिनो सानबाय जे मिथिंगाया माबायदि जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दं बेनि सायाव
औ औ।
औ।
औ दा दानि बावैसो नोंथाङां जिबायदि बुंलांदों जोंहा मिथिंगानि माबायदि सुबुं माहारिया सोमोन्दो दङ दा नोंथाङा मोजाङै बुंलांबाय दा नोंगौ सैथो गासिबो। दा आंबो जा एसे मिथिंगा आरो जों सुबुं माहारि हिसाब ओ मोन्दांथि मोनदों बा मोन्दांथि दङ दा बेखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायना होनि।
औ औ।
दा जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला ओ जि समनिफ्राय जों सुबुं माहारिया दङ बै समनि फायनो ओ मिथिंगाजों आरो जों सुबुं माहारिजों गोबां खाथि सोमोन्दो दं होननानै जों बेखौथ' बुंनो हागोन आरो नोंथां।
औ औ।
सुबुं माहारिया माने गोदोनिफ्रायनो जों गोबां माने मददखौ माने मोनबोदों आरो। ओ जि गोदोनि समाव जे जों सुबुं माहारि माने गोदो गोदायनि समाव आरो सो ओ जेब्ला हाग्रा बग्रायाव थानाय समावनो ओ माने सुबुंफोरा अखा बायदि सिना सार अन्थाइ बायदि बारहुंखा बेफोरबायदि जों माने ओ रैखा मोननो थाखाय जोंहा मिथिंगायावनो थानाय बे हाजो खंखर दंफां दन्दर बायदि बायदि थाखोमा बायनानै गावनि जिउ खुंनायखौ जों नुबोदोंमोन आरो बा मैहुर खालामनानै बिदिनो ओम मा होनो बेफोर खालामनानै जोंहा माने जानाय बा गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनायखौ जों नुबोदों आरो। दा बेथ' गोदोनि जाहैबाय नोंथां। दा जोंहा दा जों फैयै फैयै माने मोनसे ओ माने गोबां माने मदद सहायखौ जों नुनो मोनदों ओ जेराव जों बुंनो हायो जोंहा ओ जों बिफां गैयाबानो बा जों बिफां गैयाबानो जों सुबुं माहारिया थानो हाया जों बेखौ बुंनो हायो नोंथां मानो होनोबा जोंहा बिफांनिफ्राय हगारनाय माखासे अक्सिजेनखौसो जोङो ला ओ सोबनानै बा हां लाना नानै जोङो थांनानै दङ। दा बेथ' जों थांनानै थानाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां दङ जों जेराव बुंनो हायो जोंहा गोदोनि समाव जोंहा मा होनो सुबुं माहारिया थानो थाखाय मासे थाग्रा खुलि न' फोरखौ जोङो मिथिंगायारि आवनो मोननाय बिफां गिदिर गिदिर बिफांफोरनिफ्राय माने बाथाम तखथा बायदि बायदि -खौ माने बिफांनिफ्राय मोनो ब बिफांनिफ्राय मोननाय थखथा आरिफोरजोंनो माने सुबुं माहारिया माने गिद गिदिर न' लुनानै गावनि माखा माखासे जिउखौ माने रैखाथि मोनदों आरो अखा बांखा बारहुंखा बायदि बायदिनिफ्राय दा आरो बिदिनो जोंहा मा होनो गोदो गोदायनि समाव मा होनो जेन'बा गोबां दानि जि समाव फेसिलिटि दं बेफोरबायदि फेसिलिटिया बेदि गैयामोन जायनि जाउनाव मिथिंगानिफ्रायनो गोबां माने बायदि मुवा बेसाद लानानै बा खांनानै जानानै माने सुबुंफोरना थांना थानायखौ जों नुनो मोनदों
औ-औ-औ
दा बिदिनो जों बुंनो हायो जोंहा जोंनि जि दा सुबुं माहारिनि थांना थानाय सम बे थांना थानायाव जोङो मा होनो थांनानै बा समाज संसार जानायाव जोंहा मोनसेल' मुवा माबा मोनसेल' आइजेंजों जोङो मावनानै जानो हाया माने नोंथां जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा आइजें माने बेसाद बायदि बायदि माने जोंनो गोनांथि जायो दा बैफोर गोनांथिफोरखौ दा बैफोर गोनांथिफोरखौ माने मिथिंगानि फ्राय जोङो दिहुननानै लानो हायो जेरै जों इगजामफोल मह राव बुंनो हागोन जे जोंहा फांसे गिदिर बिफांनिफ्राय जोंडो जोंहा दहायनो आं बुंखानाया बादिनो जोंहा तखथा मोनगोन बाथाम मोनगोन आरो बिदिनो जोंहा गोदोनि समाव मेसिनारि बायदि जेन'बा ट्रेक्टर बायदियानो गैयामोन आबाद मावनो हाले एवनो थाखाय जाय जोङो मोसौजों हाल एवनानै जों आबादखौ गायोमोन दा मोसौजों हाले एवनायनि बिथिङाव जोंहा नांगोलनि गोनांथि जायो जि नांगोलखौ जोङो बे गिदिर गिदिर बिफांनिफ्राय जोङो दिहुननानै मोननाय जायो
औ
आरो बिदिनो जोंहा जे गोदोनि समाव जोंनि आ जि दा जे जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जाय अनला ओंख्रि आरो ना जों दोरोङारि ओंख्रिनि बिथिङाव जों अनला ओंख्रिखौबो बुंनो हायो दा बै अनला ओंख्रि बेखौ जों जानो थाखाय जोंहा माइरंखौ जे गुन्दै खालामनांगौ दा बे गुन्दैखौ जोंहा उवालाव बा दिंखियाव देनानै मा होनो माइरंखौ जों गुन्दै खालामनानैसो जोङो अनला ओंख्रिखौ बानायनो हायो दा गोदोनि समावथ' जोंहा जि दानि गोनोखोआरि समाजाव जे ग्रेनन्दार होननाय मोनसे मेसिन दा बै गैयामोन जायनि जाहनाव जोङो उवालजोंनो माने देनानै गुन्दै खालामनांगौ जायो जाथारोममोन आरो माइरंखौ दा बे उवाला जोंहा बिफांनिफ्रायनो मोनो
माने समा गोबाव जाबायमोन माने
समाबो जाबायमोनना नोंथां
औ-औ जाबाय
औ दे बिदिब्ला
औ दे